नोंथां। औ नोंथां ओ सुंदयै सावरायनो होनना फैनाय जादों। ओ। सावरायनो हागोन ना।
अं
ओ ना जोंना सावरायनो ओ साननाय खोथायानो जाहैबाय ओ सोलोंथाइनि बिथिंङाव जों आथिखालनि आरो गोदोनि गेजेराव मा मा फारागथि नुनो मोनो सोलोंथाइ लानायाव फोरमायना ना
औ
नोंथां औ औ औ औ खोनादों औ
ओह ओह सोलोंथाया जोंनो गासैनोबो नां नंङा होमबा? बिदिनो फरासालियाव थांनानै सोलोंनानै गेदेर मानसि जानायाबो सोलोंथाइ नंङा। मावनाय दांनायानो जा एब बा जोंङो बेबार फालांगि खालामनायानो जा एबा जोंङो मायबा मोनसे सो उम जियानो मावा मानो गासैयावबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जे बि जाबाव नायनानै फरायनायाल' सोलों थाय नंङा, नंङा ओमबा?
उम
थांङोब्ला ओ सोलोंथाइ थ जोंनो गासैबो गासैनोबो नांगौ। बिजाबनि बे मोननाय सोलोंथाइ एबा ओ नों गावनो मोननाय सोलोंथाइया मोनैयावबो जेबो ओ गुबैयै जेबो गेजेराव गैयाब्लाबो अब्लाबो बो ओ सोलोंथाय जोंनो गासैनोबो नांगौ। बिदिनो ओह गोदोनि स समाव आरो दानि समाव सोलोंथाइनि बागै बुंनो थांङोब्ला आह दानि समाव नायनो थांङोब्ला गोदो जेरै ओ फरायनो थाखाय एबा सोलों बेयाव थाम फरायसालियाव। थांनो थाखाय सोलों थाय लानो थाखाय जोबोर गोजान गोजानाव थांनो नागा जादोंमोन एबा ओ बां दा जेरै खाथि खाला। जोंना फरायसालि थायो ओ बिदि गोदो नङामोन गोदो गोदो मिथिनाय बिदिब्ला ओ मोनसेल' फरायसालि थायोमोन बेबो खाथि खाला नङा बे गोजान गोजानाव मोनसे मोनसेल' था थायोमोन गावबा गाव ओनसोलाव। ओ मबा गावबागाव ओनसोलाव थाजोबाबो बिदिनो ओ बांसिनानो गोदो थाबायनानै ओ फरायसालियाव सोलोंथाइ लानाय नुनो मोनदोमोन बांसिनानो। लायिखौबो नुदोंमोन आ जाय सोलोंथाइ लानो थाङोमोन बिस बिसोरो ओ बांसिनानो ओ गोदोनि समाव सोलोंथाया एसेबां। दानि सामग्रि गोनांथार बिदि नङामोन
ओ लोगोसेनो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय। आथिंजों थाबायना थांनादोंमोन एबा गारि म जोङो ओ फरायसालियाव थांनो थाखाय ओ जोङो गारि मथरजों बाहायनो थाङो एबा जों ओ थांनो बिदि नङामोन गोदो गोदो थाबायनानैनो सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजान गोजानाव लासै सोलोंथाइ लानो थाखाय थाबायना थाङोमोन दानि समाव बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो ओ गा जों थाङो एबा फराय सालिनिफ्राय। ओम गावबा गाव गारि मथरखौ हरनायखौ नुनो मोनो बिदिनो सोलोंथाइखौ ओह। ओ दानि समनि सोलोंथाइ आरो गोदोनि स समनि सोलोंथाइ ओ जोबोद माने फाराग दं आरो। ओ गोदोनि सोलोंथाया इसे ओ फराय ब्लाबो माने ओ गोरोंथार जायोमोन होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो ना दानि समावबो एसेबां गुरै नङा। फरायनो थाखाय ओ जोबोद सुबिदा होदों गथ'फोर बा गासिखौबो आ बिदिनो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव फरायसानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथि खालायावनो फरायसा सालि दङ' बिनि अनगायैबो ओ फरायसालिनि फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंना ओ खाथि खालानि गथ'फ्रा थाबायनानै थाङो। आरो जायनिफोरना गोजान बिसोरो गारि मथरजों बाहायनानै थाङो आरो नोंथां नोंहा नोंथांमोननि ओ ओनसोलनि एबा सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायनो हागो
सोलोंथाइनि बिथिङाव सोलोंथायनि बुंनो थाङोब्ला जोंङो साते सुबुं एबा ओ जोंनो सोलोंथाइ गोनांथार नोंथाङाथ' एसे गोबां खोथा बुं
बे रोखोमैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानांगौ ओ सासे सुबुङा मोनसे जिउनि जाफुंसार जानो थाखायल' जोंहा एबा साख्रि मोननो थाखायल' जों सोलोंथाइखौ लाया बायदि बायदि बिथिङावनो जोंनो ओ सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। जेरै नोंथाङा एसे आगोलावनो। दा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा गाव गोसो जानांगोन गाव जानानै सोलोंथाइ लानो गोसो जानांगोन अब्लासो जों सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ लानो हागोन। दा बेनि बिथिङाव बुङो अब्ला जोंहा जों खायफा खायफा ओरैबायदि नुयो गोसो होनानै सोलोंथाइ लानाय एबा गोसो गैयालासे सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनदों जाय गोसो होदों बे जाफुंसारदों। आरो जाय गोसो होआखै बे जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनो।
दा जों फरायसालिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथिखाल जों ओरैबायदि सोलोंथाइ लानायनि बिथिंआव जौगानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जों फरायसालिनिफ्राय बा सोरखारनिफ्राय ओ साइकेल गारि बायदि बायदि मोननायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बेलायाव जों। जों आरो नंगौबो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिथिङाव जों बिथिंफोरावबो जों गोबां मदद मोनबोनाय नुनो मोनो सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय जों नुनो मोनबाबो नांगौ बायदि बिजाब नांगौबायायदि लेखा फरा जों मोननो हायो आथिखालनि जुगाव दा थांलाय फैलायनि बिथिंखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा। गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो जेरै जोंहा गारि मथरनि आंखाल गैला आथिखालनि जुगाव नांगौ बायदियै जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो राहा मोनबाय नांगौ बायदियै जोंहा। बिजाब लेखा फरायनो खाबु मोनदों थिग बेबायदिनो जों बेफोरनि थाखायनो गोबां मदद जों मोननो हादों आरो लेखा फरायनायाव जों ओ गोसो गुदुं जानो हादों। दा बे लेखायनो जोंहा ओ सोलोंथाइ लानायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ गोबां जौगाबोनाय नुनो मोनदों मोजां मोजां ओ अनजिमा लानानै एबा मार्क लानानै। जों आनजाद उथ्रिसानायखौ नुनो मोनदों सोरबाया पट सोरबाया नैथि सोरबाया थामथि बायदि बायदि मोजां नाम्बार लानानै जोङो पास जानायखौ नुनो मोनदों सोलोंथाइनि बिथिङाव। दा माखासे मोजां सोलोंथाइ गोनां ओ मानसि होनना बुंङोब्ला बै मानसिनियाव मोजां मोजां आखल गियान बायदिफोरा हाबसोनानै थायो थिग बेबायदिनो बि बिथांमोना ओ फोरोंगुरुफोरनि फोरोंगिरिफोरनि बायदि रोखोम बायदि खोथा मानिनानै सोलिबोयो ओ उन्दैखौ अनो बायदि बायदि गेदेरनि खोथा मानियो नांगौ बायदि। दि ओ समाव ओ समखौ हगार हरो बायदि बायदि रोखोम बायदि बायदि खामानि नांगौ बायदि समाव फरायो नांगौ बायदि समाव गेले बायदि बायदि रोखोमनि जों सोलोंथाइखौ - ओ सासे ओ गोग्गो सोलोंथाइ गोनां फरायसालियाव जों नुनो मोनो दा बे लेखायै जोंहा आथिखाल सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावबो गोबां गोबां मोजां मोजां ओ फरायसालि एबा फरायसालिमा जों खौ नुनो मोनो दा बे बिथिङाव जोंहा गोबां-गोबां गेदेर-गेदेर सोलोंथाइ लानानै गेदेर गेदेर जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनो जिउनि जाफुंसारनाय जेरैहाय सोलोंथाइ लानानै जों आथिखाल डक्टर इन्जिनियार बायदि बायदि मोजां मोजां साख्रि एबा खामानि मावनायखौ जों नुबोगासिनो दङ मानो होनोबा जोंहा सोलोंथाय लायोब्लासो जोंहा ओ जोंनि जिउआव जाफुंसार जानो हायो नङा होमबा। आ बेरोखोमैनो जों। सोलोंथाइ लानाया गोनांथार थिग बे रोखोमैनो ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनोब्लाथ जोंहा जोंनि ओनसोलाव ओ आथिखाल ओ आइजो एबा हिनजावसा माहारिखौनो जों गोबां रो गोबां बिबांनि ओ सोलोंथाइ लानायाव जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बे रोखोमैनो जोंहा हिनजावसाफोरा ओ थारैनो नंगौ गोबां रोखोमनि आनजादफोराव ओ उथ्रिसार जानो हादों मोजां मोजां ओ मार्क लानानै बिथांमोना पास जालांनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ थिग बेबादिनो बिथांमोननो सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव बिथांमोननो जाय जाय मोजां पार मार्क लानानै पास जादों बिथांमोननो ओ जोंनि सुबुं एबा सोरखारा नांगौबायायदि खाबु होदों जेरैहाय बिथांमोननो रां अनसुंथाइ होदों ओ दान दानफा बिथांमोननो से रोजा ओ जिनैरोजा बायदि बायदि रोखोमनि जों ओ रां अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनदों जायखौ जों आथिखालनि मुगायाव ओ हिनजावसा आसनि। जायखौ होनना बुङो गुबुन रावजों मैना आसनि बायदि बायदि रोखोमनि जों ओ हौवासा आसनि बायदि बायदि मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि लोगोसेबो जों गोबां बिबांनि रां अनसुंथाइ सोरखारनि सोलोंथाइनि बिफाननि दारै जों स्कलारशप मोननायखौ नुनो मोनदों सोलोंथाइनि बिथिङाव बायदि बायदि रोखोमनि जों नांगौ बायदि सोलोंथाइ लायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि अनगायैबो। बो उन्दै समाव जा जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो सोलोंथाइ जा अंगनबादि बेवहाय उन्दै-उन्दै गथ' फिसाफोरनो नांगौ बायदियै ओ राहा होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय गोथथावगोथथाव जा ग्रा मुवा दाउदै सिरा सौरां सुजि बायदि बायदिफोरखौ जोङो आंगनबादियाव नुनो मोनो मोननाय थाङो दा बेखौनो आं सोलोंथाइनि बिथिङावसो बुंबाय नोंथां। आ जोंनो फैबाय नङा होनोमबा। खोनादों नोंथां औ औ। ओ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै गोसोआ थारैनो गोजोननाय मोनदों ओ आसा खालामो आरोबाव नोंथांजों सौ मोनथों होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।